औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ। आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन दा नों थाङा फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां आं दा ओरैनो बे समावहाय ओरैनो फ्रिसो दङो सावरायनो हागोन।
दा आयदायानो जाहैबाय बर'फोराहाय गोदो गोदायनि समफोराव मा मा खेला बा गेलेमुखौहाय गेलेयोमोन आरोना। बिसोरो माबोरै माबोरै गेलेयोमोन बिनि सायावहाय ओ बिदिब्ला नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आङो जागायजेनग्रोनो
ओ नोंथाङानो एसे ओ आयदानि सायाव बुंफोरना होग्रोदो नामा नोंथां?
आंनो जागायजेनग्रोनोसै ना?
औ नोंथां
बर'फोरनि गेलेमु बा खेला गेलेनाय होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनावहाय गोबां रोखोमनि खेलाफोर माने गेलेबोयोमोन आरोना। आरो खेला फोरनि माखासे नेम खान्थिफोर दङ बै समफोरनिफ्रायनो जेरै जोंनियावहाय बेबायदिनो गर गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय बिनिफ्राय थाइगिर फिथाइ गेलेनाय लेन्थन दालाय गेलेनाय थाखोमालायनाय गेलेनाय आरो दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खेलाफोर दङमोन आरोना दा बिनि मादावनो जेरै दैयाव थब्ल'लायनाय गेलेनाय बिनि बादै एसे बुंथिनानै होननो सानदों आं नोंथांनि सिगाङाव
औ नोंथां
दा थब्ल' जनाय गेलेनायखौहाय दैयावहाय जेनब्ला दसजन बा एगार'जन बार'जन मानसिया जेनेबा दैयावहाय माने थब्ल'लायनानै खरआवहाय दांलायनांगौ आरोना मोनसे मोनसे गेलेयो बेखौहाय गिबियावनो बे एगार'जन दसजन मानसिफोराहाय माने जाय सासे मानसिखौ सेलेक्ट खालामगोन आरोना बे मानसियाहाय सेलेक्ट खालामगैया बियो होसोनांगौ आरो ना बेखौ आइखल बेखल होनलायलायनानै सानलाय लायनानै जे बेनावहाय जायनावहाय गोगलैयो फालाया साननानै जोबथि जोबथाहैयो बेनो होसोनांगौ आरोना जेरै दैयावहाय थब्ल'नानै होसोनांगौ आरोना होसोनानै बै सासे मानसिखौ सुदांनो मोनबाथाय बे जालायबाय आरोोना बेबायदियैनो खेलखौ गेलेयोमोन आरो
औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय थाइगिर फिथाइ गेलेनाय थाइगिर फिथाइ गेलेनाय होननायखौथ' नोंथाङा मोनथिगौ ना
अे नोंथांनं बेखौ खोनायाखै नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होदो
औ हागोन नोंथां थाइगिर फिथि थाइगिर फिथाइ खेला गेलेनाय होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोरावहाय माने बिदिनो साब्रै साबा मानसियाहाय गल गिदिं गल माबायो आरोना जिरायनानै थायो गल जिरायनानै थायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय थाइगिर फिथाइ मोनसे लायो आरोना
औ नोंथां
ओमफाय बे मानसिखौ सेलेक्ट खालामलायगोन गावसोर गावसोर ज'नो गेलेग्राजों गेलेग्रा सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जायनो खानग्रोनो मोनो आरोना खेलाखौ जायनो खानद्रानो सेलेक्ट खालामजायो जायनि सेलेक्ट खालामनाया जायो बेनो खानफग्रोनो मोनो आरोना बिनिफ्राय गल जिरायनानै बिसोरो माने थाइगिर फिथाइखौ आखायाव लानानै थाइगिर फिथाइ थाइगिर फिथाइ होनै होनै होननानै माने बे बिसोरनि खिथुजों गिदिंबाय थायो आरोोना बिसोर जिरायनानै थायो आरोना बेनिफ्रायहाय थाइगिर फिथाइखौहाय माने सोरबा सासेनि खिथुआवहाय गालांखुमायो आरोना दलदब गालाखु खुमायो ओमफ्राय बे गालां खुमानानै ज नों गिदिंनानै फैफिननानै बे गालां खुमानाय सुबुंनियावहाय जुदि नोङो सौफैफिनबाय ओमफ्राय बिनि बिखुंङाव' दुब बुजाबाथाय बि माबा जालायबाय आरोना बेखौहाय बायदि बादुवा बिदि होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय नों जुदि बे बे गिदिंखांङैनि सिगांनो जुदि नों दोननाय बेबखौ आन्दास मोन्दोंबा आन्दास मोन्दोंबा नोङो खिथुजों नायनानै लानानै खारबाथाय बै खानद्रा मानसिया बादुवा होननानै जालायबाय बेबायदि मोनसे नेमखान्थि दंमोन आरो बेफोरबायदि बिदिनो अनेक रोखोमनि गेलेग्राफोर गेलेमुफोर दङ नङा होमबा जोंनि बर' बर'नि ओनसोलफोरावहाय माखासेफोरखौथ' जों दा नुनो मोनलियानो जेरै गिला गेलेनाय आरो बिदिनो गर गेलेनायफोरखौ दाबो इसे एसे नुयो बिनिफ्राय हाखर खिखर गेलेनाय लेंथन दालाय लेंथन दालाय खर'सिन खर'सिन होनायलायनायबो खेला दं मोना बेफोरखौबो जोङो गेलेनाय नुनो मोनलिया दानि गथ'फोरखौ जोङो बै जेनाखि बावखुंग्रियाव मोनसे मोनसे फेटिभेल जायो नङा होनबा नोंथां बैसागुआवहाय बेयावल' जोङो माने बै जे गिला गेलेनाय बेखौहाय नुनो मोनो आरोना बिनिफ्राय खमलायलायनाय गेलेनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो दानि समफोरावथ' आ माखासे गेलेमुफोरा माने जोंनि माबायावबो जोंनि हा हादरावबो गनायजाबाय नङा होमबा जेरै खमलायलायनायफोरखौहाय जों मुलुगनाङैनो गेलेनो हायो इन्टारनेसनेल लावबो जों गेलेनो हायो नेसनेलावबो गेलेनो हायो काबादिफोरखौ गेलेनाय गेलेयो जोङो बेबायदिनो
औ नोंथां
बेबायदिनो बायदि बायदि बुंनानै फोजोबनो हायै मानि खेलाफोर दङमोन आरोना जोंनि बर'नियावहाय दा लासै लासैनो समजों लोगोसे माने मानसिफोरा बावगारलांबायबो गोरलांबाय आरोना खेलाफोरा दााग्रानि इउन जोलैनि गथ'फोरा बावलांनो हमबाय माने ओ गोदोनि मानसिफोराबो माने जायफोरा रोंगौ बिसोरो माने खिन्थिनानै होनो रोङाखसै नालाय बिनि जाउनावहाय माने ओ लासै लासैनो गोमोरलांनो हमजोब्बाय आरो ना दा बिदिब्लाा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माने माबोरै माबोरै मा मा गेलेमु बा खेलाफोरखौहाय गेलेयोमोन बेनि सोमोनदै आं एसे फोरमायनो हानो आरो गोनना
औ नोंथां थारैनो हागोन नोंथाङा जे मख'बोबाय बे थाइगिर गेलेनायनि बाथ्रा बे आंनि गोसोआव माने दासो जाखांफैदों बेखौ जोंनि ओनसोलावहाय दुब् बा गेलेनाय होनना बुङो नोंथां औ नोंथां औ नोंथां औ बेखौ जोङो थाइगिर फिथाइनि सोलायै ओ बेखौ हमनानै ला मायबाफोर खागज बिलाइ नंङाब्ला जिस्रि गिजिफोरखौहाय मेनफ्रायनानै बेखौ माने जों बल महराव जे क्रिकेटनि बल बे महराव माने बानायना लायोमोन बेबायदि नोंथांङा बुंबोनाय ओ जेरै टिम माने मोनसे जिरायनानै बे टिमनि गेजेराव सायख'नानै बा बाथ्राखौ नोंथांङा मोजांङैनो बख'बोबाय जोंनिथिंबो बिदिनो सेम माने सासे ओ जायोबा सायख' जायो बे मानसिया माने बरखौ लानानै गिदिंबाय थायो थायो बे जायबा गिदिंग्रा बलखौ लानानै बे सुबुं माने जायनि उनावहाय दोननो माने जिग जिरायनायनि उनावहाय दोननो माने बेखौ माने दोनखुमायो सिरि सिरि रावबो माने गम मोनाजसे औ ओ ओ जेब्ला माने बे दोनजानाय सुबुंङा ओ जेब्ला बे बल दोननायखौ गम मोना बे गम मोनैनि सिगां जुदि बल दोनलांनाय मानसिया जुदि बेवहाय सफै फिनोब्ला बेखौ माने ओ माने दांफैब्लाथाय बे माने नेक्स्ट माने बादुवा जायो आरो बे सेम बेखौबो नुयो बेबायदिनो जोंनि ओन सोलावहाय सैमागन गेलेनाय, बा लावथि गेलेनाय बेखौबो नुनो मोनो। ओ गे गेलेनाय होननानै बुंङोब्ला ओ जों खारंखान्दायनि ओ खारंखान्दाय बिखौबो बिफांखौ'थ' मिथिखायो नंङा होनबा नोंथांआबो?
औ नोंथां मिथिगौ।
खारं खान्दाय बिफांङाव दे ओ मोनसे ओ जे दानाया गायोब्लाथाय राननानै सिरियोब्लाथाय बे दालाय ओ सैमा हारा बायदि सेब जाया होनबा सरि बेदरनि हारा बायदि सेब जाया होनबा गोलाव गोलाव? खर'खैबो माने लादोमा बेखौबो लादोमा बेबायदि जायो बेखौ मान ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराहाय फोथार गेजेरफ्राव बा बिदि मोनसे गुवार फिलफोरावहाय थांनानै बेखौ माने ओ जमा लोगो नांनानै गेलेयो आरो जायबा माने गनखौ खुबैगोन बे माने ओ आ थिं बा फेन्दा बे आयथिं फारैनायनि गेजेरजों सोनानै माने जेसेबां माने बोलो हगार साननानै बे गनखौ खुबै हरनो हायो माने ओ बेनो माने देरहायो आरो माने ओ जानथाइ सिनावहाय गारहरनो हानांगोन आरो गोजानसिनावहाय।
औ
बेबायदि गेलेनायखौ नुबो नुबोनो मोनबोदों ओ बेनि अनगायैबो जों फाव गेलेनाय ओ जायखौ काबादि होननानै बुङो। बेनि अनगायैबो आमाय जुमाय गेलेनाय बेफोरखौबो नुनो मोनबोदों आरो बेजों लोगोसे बिदिनो गर गेलेनायखौबो आथिखालाव जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनबोदों। बेनि अनगायैबो खिखर गेलेनाय खिखर गेलेनायाथ' जोंनि मैखोम गेलेनायनि गेजेराव मोनसे ओ बेखौबो आथिखालावबो जों बे उन्दै उन्दै ग थ'फोरखौ जोंनि ओनसोलाव बेनि माने गेलेनायखौ नुनो मोनबोदों।
औ
ओ आं सानो बे जोंनि बे दोरोङारि जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जोंनि जे रोंनाय मासु मा सुबुंफ्राहाय जे बे उन्दै उन्दैफोरखौ जुदि फोरोंनो हायोमोनब्ला ओ माने जोंनि जि दोरोंङारि गेलेनाय बेखौ जों हमथाना लाखिनायजों लोगोसे जे जों बे गथ'फोरनि जि माने एक्सारसाइस आथिखालनि मुगायाव थ' जोंङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बांसिन मबाइल बे बिगियानि मुगायाव दिहुनजानाय बे मबाइल बेखौसो बांसिन होनानै जों बुरखायना दोननायखौ नुनो मोनो। ओ थिग बेनि सोलायैहै जों ओ जुदि बेफोर खेलाखौ जों फोरोंनानै जे गथ'फोरखौ ओ मुखुब खालामना लाखिनो हायोमोनब्ला बे गथ'फोरनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नोंथांथारैनो सैथो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर सानो नामा?
उम उम थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो आरो जेराव जोङो बे खेलाफोरखौहाय गेलेमुफोरखौहाय जोङो फोथांना लाखिनो हायोब्ला माने जोङो माखासे गुबुनफोरनोबो जायफोर जेनाखि गुबुन हारि आरोना गुबुन हारिनिबो जों दिन्थिनानै जोङो बिसोरनो बे खेलाखौ दिन्थिनानै माने जोङो मुंदांखा खालामनो हायो आरोना। आरो माखासे भारत जोंनि मुलुगनि दरबारावबो माने गनायजाथाव जानोबो हागौ आरो ना। बेफोर खेलाफोर आरोना माने गोबां रोखोमनि आलादा मोनसे इउनिक आलदा स्टाइलनि गेमफोर नालाय बेयो माने खेलाफोर जोंनि बर' हारिनि बेखौ आं सानो आरोना दा नोंथां जोंना समाबो जि मिनिट जाबाय नोंथांजों बर'नि माखासे खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै माखासे मिथिनोबो मोनबाय आरो बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थोंसै नोंथां
औ गोजोन्थोंसै
बि